हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोना-खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय दान्दिसे सम माने बिदिनो गाननाय जोम जोंनि बर'नि गान गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो होन्नासो फन खालामदोंमोन नोंथाङा फ्रि दंदा?
औ औ फ्रियानो दं नोंथां।
दसे सावराय जागोना होनबा नोंथां।
औ जागोन जागोन।
दे होमबालाय जोंनि बर'नि गानाय जोयनायनि बागै एसे खोन्थाना होलाय नोंथां।
बर'नि गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो
माने। जोंङा बर'नि गाननाय जोमनाय न'आथ' जोंङा मोन बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय दंखायो होमबाना नोंथां।
दंखायो नोंथां दंखायो।
गोदो गोदोनिफ्रायनो माने गावनि आखाइजोंनो बानायनानै गावनि आखाइजोंनो दानानै
बिदिनो गानबोनाय दख'ना दख'ना फास्रा आरो आर'नाइ जोंहा दंबोखायोना गोदो गोदोनिफ्रायनो
दं नोंथां दं।
अ बिदिनो। जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि आखाइजोंनो बानायनानै साबसिननिफ्राय माने मोजाङै दाबोनानै गानबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
उ नुन नुनो मोनो नोंथां जेरै हौवाबो हौवासा हौवाफोरा गामसा ना
औ हौवाफोरना गामसा आरो हिनजावफोरना औ आरो औ दख'नाय फुङ बेलेग बेलेग दं जेरै दख'ना आ आबाद बुङोबाथ' गोबां दङ ओरै फारौ मेगन
उ।
औ आरो
बिदिनो गुबुन गुबुन माबा दाउस्रि आगर मा मा आगर मा गोबां रोखोमनि दोङ ना नोंथां?
औ गोबां रोखोम दङ औ बिदिनो बुंजोबनो हाया आरो ना।
उ हाया नोंथा।
आ।
नोंथाङालाय गामसा गाननानै मोजां मोनो ना मोना होनबा जोंनि बर' हारिनि?
औ नोंथां गामसा गाननानैथ' जों गामसा गाननानै मोजां मोनो नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो गानबो आबौ आबै आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो गानबोनाय गामसा आरोना नोंथां दासिमबो गानो आरो गानबायबो थागोन माने जोंनि ट्रेस होनबा बे गामसा बर'फोरना माने गामसा हौवाफोरना आरो हिनजाविसाफोरनाथ' दख'ना बेब बेनोसै
उ हिनजावा गोनां दख'नासो ओरैनो बेफोरनो थाखायसो गाननाया दानियावथ' दानि मुगायावथ' हौवासा सेंग्राफोरा ओरैनो थाला बायोबाथ' गामसाफोरखौथ' प्रायभागनो बाहला माने बिदिनो जेनेबा न'आव थाबाथाय हाफ पेन्टफोरखौ गानला बायना थायो आरोना नोंथा।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा बर'नि माबा माबि जायोबा फोरबो सोरबो मन्दिर सोन्दिर थांनाय मानाय इदियाव हले बयबो गानजोबो आरो ना गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोर गासैबो सबो गानजोबखायो आरो जिलाननायफोरख'
औ औ नंगौ नोंथां।
उं बोराय बुरैफोराथ' गानखायो नालाय इसोरथ' ओरैनो थाबाबो गानखायो नाथाय सेंग्रा सिख्लाफोरासो गा एनि सब टाइम गानबाय थाया माने एसे बिदिनो फोरबो माबा माबि लाना गानो आरोना नोंथां
औ नोंथां जेरै बैसागु समाव दख'ना गोमो गस्ला गोथां आर'नाइ आरो गाम-गामसा गोथ थां गस हौवासाफोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर बिद दिनो गाननानै जो जमा जमा मोसानायखौ नुनो मोना नोंथां?
नों नुनो मोनो नोंथां बैसागु समफोराव फोरबो फोराव। नोंथांमोननिथिं इदिनो सि दानायफोर जेनेबा माबा आखायजों सि दानाय माबा इसानफोर दंना गैया?
दङ नोंथां दङ।
दङना नोंथां?
औ दङ।
उ दानि मुगायावथ' एसाबिब बेरे इसानफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन माबा माबा जालांजोबबाय इण्डास इण्डास जे इदिनो मेचिनफोरजोंबो दानाय ओंखारलांजोब्बायना नोंथां?
औ दानि जुगावथ' गोबां दोरोङारि आगजुफोर ओंखारबायना जेरै मेसिन अ आखाइजों दानायखौ बांसिन आथिखालाव नुनो मोनलााना नोंथां।
नुनो मोनलाथ' आरो दाना मेचिनफोर दारिमिनारि आगजुफोर इफोर ओंखारनायनिफ्राय आखाइजों दानायफोरानो एसे खमायलांबाय आरो गोदोआवथ' बयबोें सिख्ला होनोब बें सिख्लाफोरानो रोंजोबखायोमोनबो
नंगौ नंगौ।
एसे उन्दैनिफ्रायनो हिनजावसाफोरा दानाय लुनायफोरखौ सोलोंजोबखायोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोना औ खोनादों खोनादों।
फोरोंदा
औ खोनादों नोंथां।
हा खोनादोंदां।
हेल'
हेल'
हेल'
हेल' खोनादों नोंथां। हेल'
आं होनदों आं होनदों आरोना नोंथां दा सिगांनि